औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दा नै नोंथां ओरैनो जिरायदलाबायनानैसो दं आरोना।
औ बेलासिनि जामुं आजारफ्रावथ' जाखांबाय जानांगौ नोंथां।
औ जाखांबाय।
औ मा मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथां।
मैथाजों नासोमोन नोंथां। नोंसोरनालाय मा जाखो नोंथां?
नोंथां जोंनाबो मैथाजों सु-सुवाबिनसो जाबायलै नोंथां बेदर आखायानो गैला माथो। दिनै।
आदसा नोंथां।
फुनायावबो सोलिगासानो दं। नोंथां
ओ गायनाय फुनायफोराथ' नै दा सोलिगासिनो दं आरो दा नोंथां।
अ बोथोरफ्रालाय बोरैथो सोलिगासिनो नोंथां?
बोथोर नै दा नोंथां दोमैलुलु अखा हाहां हाहांसो जादोना बोथोरा
अ
बाय नोंसिनिजोंलाय बोरै बोथोरफोरालाय नोंथां?
उम नोंथां जोंथिंबो नै दोमैलुलु जानानै दङ अखा हागोन ना मागोनथाय मोनाफ्रावसो? नायनांसिगोनसो मा जायो।
उम उम।
उमबा ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि
औ नोंथां फ्रि।
ना नोंथां।
औ फ्रि नोंथां आं।
औ औ ओमबा नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे थपिक लानोसो फैदोंमोन। नोंथां आंनो दानदिसे सम फोरायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं।
औ होमबा नोंथां थपिकआ नैबेसोमोनलै जेनेबा जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा मानो गावनि हारिनि हौवाफोरखौहाय गारनानै एबा हाबा जानाय आइजोफ्रा मानो दा फिसानि मान गुबुन हारिजोंहाय खार खारो एबा खारनानै हाबा जाहैयो एबा खारो मानो थाखाय बेखौहाय आंसिम एसे एक्सप्लेन खालामबावना फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथां होनबा फोरमायहरनिलाय देलाय आं खोनासंनि
बिदिब्ला आं फोरमायरदों नोंथाङा आं जे जेखिनि मोनथियो।
औ औ जागोन दे नोंथां
औ जोङो मा होनो जोङो बेफोर खारनाय माबाखौ जोङो बांसिन खोनानो मोनो होनोब्ला जे फरायफुबाय थानाय आइजोफोर बा उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोर बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो बांसिन मा होनो जोङो बिदि खारलाय मालाय खौ जोङो फ्राय बांसिन नुनो होनोब्ला जोङो मा होनो गामि एरियानि सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो जे आइजोफोर जे आइजोफोरा जे गुबुन हौवाफोरजों जे खारनाय बा बिदिनो मा होनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बैफोर मा होनो जों सानस'नो हायै बा मावस'नो हायै गावसोरनि खामानिफोरखौ ए गावसोरनि खामानिफोर मावनांगौ हाबाफोर बेफोरखौ बिसोरो मा होनो गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाय बा गावसोरनि बिदिनो मावनांगौ हाबाफोरखौ बा बानानै बिसोरो गुबुन हौवाफोर बा हारसा हौवाफोर बेफोरजों गोबां खोनानो मोनो आरोना नोंथां जे औ जाय गावनि फिसाफोरखौ जे अन्नाय गैयै बा बिदिनो मा होनो अननाय गैयै बा अननाय गैयै बा गावनि हौवाफोरखौ मा होनदों मोजां मोननाय गैयै बा बिसोरा मा होन्दों बिदिनो हौवा लाखांनायनि उनावबो मा होनो गोसोथोलायनाय थाखानाय बा बिदिनो मोजां मोनलायनाय थाखानाय बेफोरनि सायावबो खारनाय जायो आरो ना नोंथां जरज'बस्थि जे न'खरनि मानसिफोरा जरजबस्ति खालामनाय बेफोरावबो गोबां खारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां? आरो जोङो फ्राय नुनो मोनबावो जे दा दायो जे इन्टारनेटनि जुग जायनि इन्टारनेटनि जुगावहाय बिदिनो मोजां सलायबोगा बिदि मोजां सलायाबा बिदिनो मोजां सालायबा मोजां बा मोजां सलायाबा गाज्रि आरो। जे जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोजान गोजाननि जे हौवाफोर बैफोरजों दानि जुगनि हिनजावफोरा मा होनो जे बिदिनो रायलायज्लायनाय बा बिदिनो मा होनो खौरां लाहरलायनायावनो बिदिनो बिसोरो मा होनो बैफोर गुबुन सेंग्रा फोरनि खौरांफोरखौ लानायावनो बिसोना थाखा फैसाफोर थानायाव बेस्रा बिदि खारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नंगौ नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जोङो मा होनबावो बेफोरो मानो बिदि खारो होनोब्ला बिसोरो मा होनो उन्दै बैसोआवनो जे हाबा जाबाय हाबा जानानै मा होनो बिसोरो गथ' गथ'य खांनानै बेफोरखौहाय आलाय सिलाय खालामलाङो होनोब्ला बिसोरो मानो बा बिसोरो सानस'नो हायैयाव मावो आरो ना नोंथां बेफोरखौ बेफोर खामानिफोरखौ आरो बिसोरो मा होनो फोरखो खामानिफोरखौ मावखांनायनि उनाव बै सासे गुबुन हौवाजों मा होनो खारखांनायनि उनाव बे जे बैसोर हौवा फोरा बिसोरखौहाय जे दानि बे बै सासे गुबुन हौवानिफ्राय जे साबसिन मोनहैयोब्ला अ साबसिन मोनहैयाब्ला बिसोरो बिदि सानफिननोलाय नोंथां खारनाय हिनजावफोरा आं मानो फैफ्लांखो आंनि बै हौवायानो जोबोद रांखौ अनोमोन बेफोरबायदि सानो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि जाहोन बेफोरबो आरोना आरो दाथ' इन्टारनेटनि जु बिदिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो गाव गावनि महर फोरखौ देखायलायनानै बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिनखौ बिसोरो नागिरो जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खारलायनाय जायो बा बिदिनो गावजों गावनि एना एनि बा हौवानि गेजेराव एना एनि बैफोरनि गेजेरावबो जायो बेफोरबायदिया बा हौवाया बेफोर फ्राय बांसिन मा होनो हिनजाव हौवा बे बे सानैया समान जायो आरोना नोंथां जेरै होननो थाङोब्ला जोङो दानि जुगावबो हौवाफोरखौनो जोङो बांसिन हौवाफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै। गुबुन हिनजावजों मोजां मोनलायनायखौ आरोना नोंथां आरो जों हिनजावफोरखौबो औ। आरो जों एखे रोखोमै बेफोरबायदि हिनजावफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय। जोङो बिदिनो खारलाय मालाय होनोब्ला जोङो बिदिनो हिनजाव थैजानाय बेफोरबायदिखौ जों लानांगौ आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला बिदियावहाय मा होनो
गनाय माबा होनो नांज्लाय खमज्लाया जाया नाथाय जोंहा बिदिनो हिनजाव थाखानाय जे गथ' थाखानाय जे बेफोरखौ जोङो बिदिनो खारनानै बा गुबुन हौवाजों हाबा जाहैनानै जोङो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा बिदिनो समाजाव गोबां मा होनो खैफोदा लाबोगोन बाय मा होनदों लासिं सिं जागोन। नंगौ ना नोंथां जोङो बिदिनो खारनायनि उनावहाय जोंनि हौवाफोरा मा होनो बिदिनो नागिरफिनोब्ला बेफोरखौ मोनफिनोब्ला बिदिनो गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो गावजों गावनि गेजेराव रायलायनानै बै सासे सुबुं खारखानाय हिनजावखौ मा होनो बिदिनो गोबां लाांसिंसिं खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आर नोंथां जेरै- मिथिं खुंजानाय औ मिथिं खुंजानायाव बिसोरबायदि हिनजावा जोबोर बुजानाय खौबो जोङो नुनो मोनो बा गोबां बिदिनो बेथनफोर होनाय बा रांफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंगौ ना नङा नोंथां? जायनि थाखाय बिदिनो गावनि गावनि गावजों गावनि गेजेराव मा होनो अनज्लायनाय गाय गैया गाव गावनि सायाव फोथायलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाया। आरो खनसे बिदिनो फोथायलायनाया गोमायोब्ला बिदिनो खारलाय मालाया जालाबायानो थाखाय आरो नोंथां। औ बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो फ्राय जोङो मानो बांसिन नुनो मोनो होनोब्ला बिसोरो बिदिनो खारखांनायनि उनाव बिसोरनाव फोथायलायना थाया। फोथायलायनाय गैयाब्लानो बिदिनो आरो फिन बिदिनो खेबसे जाफिनायखौ जोंङो नुनो मोनगोन। आरो जोङो बिदिनो गोजान गोजोआव जे हौवाफोरा खामानियाव खामानि मावहैनाय थाहैनाय बैफोरनि बायदि हिनजावफोरा बांसिन खारनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ।
औ औ ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ बांसिन नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो हौवाफोरा बिदिनो गोजानाववायो बिदिनो खामानि मायोब्ला मावहैयोब्ला मा होनो बेफोरखौ नायनाय रावबो गैया जायो हिनजावफोरखौ। बैफोरनि जाहोनावबो बिसोर मा होनो हिनजावफोरा मा होनो बिदिनो खारनायखौ जोङो नुनो मोनो। बा बिदिनो अबेबा दोनखारलायनाय बा गावनि बिदा फंबायनि गेजेरजों हिनजावफोरखौनो बिदिनो खारलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा नोंथांाव सासे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन। होमबा आं फोरमायलांनि नोंथां नोंथाङानो माखासे नंगौ नंगौ जोंनियाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौहाय नोंथाङा फोरमायलांबाय आं जि हागौ आंनिफ्राय फोरमायहरनो नाजावसैलाय आरोना नोंथां। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दायो इन्टारनेटनि मुगा जेरावहाय जोङो जेरावहाय जोङो बयखौबो मबाइल बाहायो एबा गंफ्रोम न'खरावनो बयबो हिनजाव फानो जाय हाबा जानाय बिसिरनावथ' बांसिन फ्रायानो हाबा थायो। हाबा जानायफ्रा बिसिरनाव बांसिनानो मबाइल फन थायो जेरावहाय बांसिन सुबुंफ्रानो बांसिन आइजोफ्रानो जोंहा इन्टारनेट एबा मबाइल बेवहाय नायो आरोना नोंथां जेरावहाय जोङो। जेरावहाय जोङो बांसिन बांसिन हिनजाव आइजो आइजोफोरखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो जेरावहाय मबाइल फननि जोहै बेलेग सेंग्राजों बेलेग हाबा जानाय सेंग्राजोंहाय बेलेग हाबा जानाय सेंग्राजोंहाय गावहा राय्लायनाय एबा रं नाम्बार जानाय बेफोरखौहाय जों बांसिन गोख्रै नुनो मोनो। जेरावहाय जोङो गोबां आंखौनो जोङो मबाइल मेबा जोङो नुबाय थायो एबा जोङो निउसफोर जेरै बर'नि खौरां बिजोंफोर बेफोरनि बेफोरजोंहाय जोङो बांसिन खोना फैनायखौ माने जों मबाइलावहाय नुबाय थानायखौ जों नुयो माने जोङो इउटुब बायदिसिना जेराव मिडियानि जोङो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोङो बेफोरनि बागै जोंहा बांसिनानो बांसिनै बांसिन जोङो नलेज मोनबाय होननानै बुंनाय जायो जेरावहाय बां गारजानाय हौवा गारजानाय जेरावहाय गथ' फिसौ गथ' गथाय गारनानै खारनाय बेफोरनि बेफोरोहाय जोंनियाव बांसिनै नुनो मोनो जेरावहाय जोङो गथ'फोर गथ'फोर आलाय सिलाय जानाय हौवाया हिनजावखौहाय लेंहरफिननाय एबा बां ससियेल मिडियावहाय हगारनाय लेंहरफिन अनाय फैयै नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोर बेफोर खारनाय आरिखौहाय जों बांसिन जोंनि जोंनि मेगनजोंनो नुयो जोंनि खोमाजोंनो खोनायो जेरावहाय जोङो जेरावहाय जोङो गावनि गावनि फिसाफोरखौहाय बोरै गारनानै थांनो हायो मानानै हौवाखौ बोरै गारनानै थाङो न'खर गारनानै बोरै थांनो हायो बेफोरखौहाय जोङो बांसिन गावनि मेगनजोंनो नुबाय थायो एबा खोनाबाय थायो जोङो खोमाजों। जेरावहाय जोङो बांसिनै बांसिन बेफोरखौहाय होबथानायनि राहाखौ लानांसिगोन आरोना। आरो ना नोंथां जेरावहाय जोङो मिथिं दावथिंफोर गानाय मानाय आरो बेवहाय धोरोमफोरनि साजों जों फोथायनाय जों लाबोनांसिगौ। आरोना नोंथां जोङो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बुंनांगौखौ दायाथ' बेफोरनि बागै जोंनाथ' जोबनानै थाङा जाहैबाय नालाय नोंथां। जोंना आरो समाबो बांद्राय गोलाव बेफोरनि बागै सावरायनायनि बागै जोंहा बांसिनै बांसिन गोलाव गैया जाहै नालाय नोंथां जोंहा दायो। समाबो जानानै थांबाय नोंथां। बेफोरनि बागै जों मालाबा सम मोनब्ला मोजाङै रायलायफिनसै नामा नोंथां? होनोमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां जागोन दे दे।